हेलौ औ खोनादों नों थां
अ बिदिब्ला दायो नोंथां जोङो ओरै बिदिनो मानैे सायाव सावरायोब्ला जागोन होननानै नोंथाङा सानो
बिदिनो जायगाफोर दावबायनायनि सोमोन्दैैनो एसे बेखौनो बुंसै नामा नोंथां
औ जायो बिदिब्ला नोंथाङानो सिगाङाव बुंहो
फास्ट आवहाय आं बिदिनो आंथ' बिदि बिदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयाखै दिनैसिम मानो होनोब्ला आं बिदि गारि मथरबो गाखोनो हाया नालाय एसेबां माने जेब्ला गावसनि बाइक बेफोरजोंसो दावबायना मोजां मोनो नाथाय बिदि आं कार बास बेफोरावहाय गाखोनानै एसे बोरा मोनो आरो ओमफ्राहाय बिदि एसेबां गोजान गोजानाव थांनाय गाव जायगाखौ नुफेरबाय होनब्ला बानाखौ नुफेरबाय बे नेसनेल पार्कखौहाय बेनिफ्राय बिदि हा खाथि खालानि बग'नाय दिखौ नुबाय ग्रासलेणड खौहाय नुबाय बिदिनो गुवाहाटि थि बि ब्रिज सराय हाथ दां खौहाय बेनिफ्रायहाय बिदि गुवाहाटिनि बिथिंनि माबा मायाबाफोर बिदि दंबयोमोन बेखौ आं एसे बावबाय थांनो मोनदोंमोन आं बे हाजोआवहाय हाज'बायदि बिथिंहाय ओमफ्राय बिदि आंङो जेब्ला मानास थांदोंमोन अब्ला आं बिदि बिदिनो मै नुदोंमोन मै खौ नुनानै गोजोन्नाय मोनदोंमोन एसे मैरा दाउखौ नुबोलाबो से मानसि फोरा बुङो लाखि जायो होननानै बेवहाय आं नुना गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो बि बिदिनो आरो बेवहाय मैदेर नुदोंमोन मैदेरनि अन अनगायै बिदिनो बायदि दाउफोरखौबो नुनो मोनदोंमोन आरो गान्दाखौबो नु दोंमोन आङो गान्दाखौबो
औ
गान्दाखौबो नुदोंमोन आङो ओमफफ्राय बेहाय मानास नायनो थांनायाव बायदि मानसिफोरा जेब्ला पिकनिक जानो थाङो आरो बेयाव हाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनो दोंमोन आङो बेवहाय आरो फ्राय मानसिफोरानोै बेवहाय पिकनिक खौ जानो थाङो जेबोब्ला गोजां बोथोरनि बन्दहाय बिदि आरो एगजाम जबो ना बेवहाय मानसिफोरना स्कुलनि गथ'फोरना बिदियावहाय थाङो आरो आरो बे स्कुलनिल' नङा बिदिनो लोगोफोरजों ज' जालायनानै बायदि जायगानिफ्राय बेरायनो फैनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बहुत गोजान गोजान गोनिफ्राय जेरै थाइलेण्ड बेफोरनिफ्राय इंर बिदि मास मानसिफोरा बेवहाय नायनो फैायो आरो बे मानासावहाय
मानासाव थायलेण्डल' नङा गुबुन गुबुन फरेन कान्ट्रिनिफोरनि प्राय
औ औ नों नंगौ नोंथां
औ दा
टियावबो थांनानै दैमाफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दोंमोन नायनानै बेवहाय सारि सारि दै बोहैनाय बिफां लाइफां बेवहाय हाज सोखौबो नुनो मोन्दोंमोन। ग्रासलेण्डावबो जेरै ग्रासलेण्ड बुङोना बेवहाय गोथां गोथां हाग्रा बेफोरख खौहाय नुनो मोनो आरो बेवहाय बायदि जेनेबा जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव न'खरफोर दंसैयोना बिदि बेवहाय नुनो मोनबाङा आरो एसे दैनि जेरै दंखल बेफोरनि एसे गोब्राब जानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय बिसोरो दैमानिफ्रायसो दैखौ मोनो नालाय आरो से बिसोरनिया जेरै जोङो न' लुनो थाखाय न' दै नांगौ जायोना बेवहाय बिसोरो बे दैमानिफ्रायसो दैखौ पाइपजोंहाय लाङो आरो बिदि आरो दैखौ बिसोरो जेरै द्राम बेफोरबायदियावसो आङो साइ केलजों रोगानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बेवहाय थांनायाव।
अ नंगौ। नोंथां नोंथाङा जिहेथु बे फोर ओ बायदि जागा नुहैबाय आंबो बेबादिनो आरो बांद्राय जायगा बेरायनाय जायाखै अब्लाबो आं जि जि जायगा बेरायदों नोंथांनि जि बेयाव आं बुंनो सानदों आरो गावनि जि जि हायदों आंबो ओ बे दिनैसिम जायगा बेरायदों अब होनब्ला आङो बे नगावआव बेरायदों ओ नगावआव बेनि उनाव तेजपुराव थांदों बे न वाव ओ साहा बागानफोर दङ बे खौ आं गोबां सोमखोर सोमखोर साहा बागानफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन।
औ
बेनि अनगायैबो बे नगावावनो मोनसे म्रित्यन्जय टेमपोल होननानै बुङो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ नुनो मोन दोंमोन आरो ओ बेखौ जेब्ला मोनाबिलि समाव जों लोगोफोरजों आङो आरो लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन अब्ला ओ ओरैबायदि मोनसे मोजां नांदोंमोन गोसोखौ ओ जिहेतु बे लांदां जायगामोन ना लाय ओ बेेवहाय इस जे जिहेतु बहुत गोजौ बे इसमित टेमपोला सिबलिंगा ओ
आं थांफेराखै नों थां बेवहाय ।
औ । बेवहाय जेब्ला ओ आ मानसिफोरा बेवहायबो गुबुन गुबुन गोजान जायगानिफ्रायनो फुजा खालामनो फैयो ओ बेखौ नुनानै जेब्ला बेव फाय आलारि बाथि से सावदोंमोन बेखौ नुनानै ओरैबायदि मोनसे मोज मोजां नांदोंमोन जेन सोरगोफुरियाव थाहैनाय बायदि मोन्दोंमोन आरो गोसोआ । ओ जोबोरै ओ नायखांनायनि उनाव फैनो जोबोरैनो बानाय मोन्दोंमोन आरो जेन बेयावनो सम आरोबाव हागारहरबावनि होननाय बादि ।
औ ।
बिनि अनगायैबो ज जेब्ला बे नगाआव मिटुनजय टेम्पोल नायखांनायनि उनाव जोङो तेजपुराव थांदोंमोन । तेजपुराव जों पेट्र'लेखा नायदों नायदोंमोन । बेनि अनगायैबो जों अग्निगर होननानै बुङो जायखौ बेवह हायबो ओ जोबोद मोजाङानोमोन । बेवहाय चित्र'लेखा जोङो बे गोजाननिफ्रायनो नायदोंमोन सिङाव हाबनो हाबासै ओ जेब्ला अगनिगराव नायदोंमोन अब्ला जों बेवहाय नुनो मोन्दोंमोन जे ओ चित्रलेखाया। ओ अनिरुद्धनि
औ।
आरि आखिनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो।
औ।
औ ओ बेनि अनगायैबो ओ बेवहाय जायगा नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन गोज जों ट्रेनाव थांफानानै जोबोद ओ सम हगार हरनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बे
शिलंफ्रावबो थांफेरबाय नामा नोंथां?
ओ दिनैसिमथ' आं शिलंआव थांनाय जायाखै ओ नाथाय गुवाहाटियावबो आं गोबां बेबादिनो इ से जायगा नायफ्रामबाय ओ जिहेथु बेवहाय ओ गुवाहाटिनि बे आदाबारियावबो आदाबारि पार्क खो नायबाय ।
ओम सिराखानाखौबो नायबाय दा नों थाङा?
ओ सिराखानाखौथ' आं नायनाय जायाखै अब लाबो बे अ ओ कामाख्या टेम्पोल दङ ना जायखौ ओ औ ओ बे निलाचल फाहाराव थानाय बे कामाख्या टेम पोलाव आं थांफेरबाय ।
औ ।
लोगोजोंनो थांनाय जादोंमोन जोबोद मोजां मोनदोंमोन थांनानै आरो बेनि उनाव बेलोगोजों थांखांनायनि उनाव जेब्ला ओ मोनसे जायगा दंमोन आरो जेब्ला बे जायगानिफ्राय गोजौ जायगानिफ्राय थानानै ओ नोगोरफोर न'फोर खौ जोबोद मोजां नुदों मोन नायनानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन ।
औ नोंथां ।
बेनि अनगायैबो आरो बे आंनि लोगो गोबां लोगोफोरजोंनो आङो
औ ।
अन हेरिटेज दङना? ब्रह्मपुत्रनि
उम ।
आरो बेवहाय मोनसे जायगा दंमोन आं इसे बावगारबाय संकरदेब ना माबा होननाय मोनसे
औ औ ।
बेवहायबो आं थांफेरदों ओ औ ओ बेनि अनगायैबो आरो ओ गुवाहाटियाव ओरैनो खायसे जायगा जेरै ओ बे खेत ट्र दङ ना?
औ औ नंगौ नोंथां।
थांदों आरो
अ।
ओ जाय सयिज मो मुंख्लंफोरनि गोबां ओ खाम्फा दङ।
औ।
ओ बिख खौ नायनानै जोबोद लाय मोनदोंमोन। आ बेनि अनगायैब बो आंबो बेबादिनो मानास नेसनेल पार्काव थांदों बियो बाक्सा आरो सि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो गोग्लैयो। जिहेतु दङ। बे जायगायाव थांनानैबो गोबां मानो मोनदोंमोन ओ साहा बागानखौ नुनानै सोमखोर सोमखोर साहा बागानफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन ओ जिहेतु बेफोरो सोमखोर सोमखोर साहा बागाना ओ मानसिनि मेगनखौ होनो हायो नङा होनबा? आरो आसामाथ' जोंना साहा आबादनि थाखायनो मुंदांखा।
आं बिदिनो आरो भुटानावबो थांफेरबाय। भुटानावबो थांना जोबोद गोजोननाय मोन
औ।
भुटानावबो बि गेलेफुखौ नुदोंमोन आं।
औ दिनैसिमथ' आं भुटानाव थांफेरनाय जायाखै नाथाय ओ बेखौ माथे होनानै बुंङो । बे तामलपुर थिंना तामुलपुर डिस्ट्रिकटआवनो गोग्लैयो बेवहाय आं थांफेरदों बेवहाय आं आंनि नखरनि आंनि आयंनि फिसाज्ला दा दैनि फिसाजो फिसाज्लामोनजोंनो थांनाय जादोंमोन आरो ।
नागिर जुलि दिसथिकखौबो नुफेरदोंना नोंथांङा बिथिं थांनानै?
औ ओ जोबोद मोजां नागि जुलिनि जि साहा बागान बेयो जोबोद मोजांङानो बेवहाय गोबां साहा बागानफोर दंङ' । आरो गोबां औ । जोबोद समायना ओ सोम सोमखोर-सोमखोर नायनो मोजां । ओ बेफोरनि अनगायैबो नोंथांङा आरोबाव माइ बे जायगायाव बांसिनै जायगा बेरायनो होननानै साननानै दंङ' ।
आं बिदिनो दा गाव फैसा आरजिनानै गाव
औ ।
माने शिलंआवहाय थांनो गोसो आरो बयनिस बेवहायनो आं सिमाखौ नुना दोंङो । शिलंआव थांनो होननानै । नोंथांङालाय?
आंबो सिलंआवनो था थांनो लुबैयो जायफोर जायगायाव आरो जायफोर जायगायाव ओ हाजो जो बुंफबनाय जायगा ओ हाजो जोंनो माखासे जोमैफोरखौबो नुहुरो जेरै बे ओ दिमा हासावआव दंङना तुमजां होननाय थांङो बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि जि सावरायनाय जोङो बेखौ बेयावनो दिनै बेयावनो फोजोबनोसै आरो
औ जागोन दे नोंथां दे औ दे